हेलौ हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोनाबाय खोनाबाय। दा नोंसोरनिथिं दा जोङो
सावरि सावरि बादालि जानाय सोमोन सावरायदिनि
औ औ औ दे देे दे
आदसा नोंसोरथिं सावरि बादालि जानायफ्रा ओ दङना गैला आरो दङब्ला माबायदि सोलियो
औ सावरि बादालि जानाया दासिमबो जोंनि बर' आरोना गोदो जेरैबायदि
बारा मोजाङै खोनाफैयाखै।
खोनायाखै
खाथियाव रायज्लाय
औ औ माइ माइ गायनायाव जोबथि समाव। हाल जांख्रा जाया होमबा
उम
औ बे समाव बेहाय गामिनि मानसिफोरा हेल्प होफैयो आरो सावरि जानाय महरै। जेबो बेस बेसेन नाङा जासे बै न'खरनि सुबुंफोरनो गायनानै होफैगोन थुनानै होफैगोन हौवाफोरा हालेवना होफैगोन बेनि बदल बेसेन लाया जानाय एसे होनानै बिसोर बेखौ गोजोन होयो आरो
अ जोंनिथिंजाय आं गोदो खोनानाय बाय खोनानाय बायदिब्ला ओ बिदिनो दा दैज्लां बोथोरनि सिगां सिग गां जाम्फै जावनाय ओ दै लांनो थाखाय बहाबा ओ बान्दो खोनाय बेफोरबायदिखौ ओ बेफोरबायदियाव
अ बेथ' दङ बे बि न'खरनि जाहैला खोमाना बियो रायजोनिसो जाबाय बियो।
आरो ओ बेबो न'खरनियानो बे बेबो न'खरनियानो मानो होनबा ओ सोरनिबा हाफ्राव दै बुसावो आरो बाला फैयो आरो दैबानाजों थाङो बेबायदियाव बिदियाव लिंबानो थाङो मानो होनो ब्ला आबादखौथ' जों मोजाङै दैखोनांगोन जुदि नोंनि गामिनि मानसिनियानो आबादा ख'हा जायोब्ला गामिनि नोंन खाथि खालानि न'खरनि मानसियानो उन्दै समाव बेखौ नायनो गोनां जाखागोन बेनिखायनो बिदियावबो जोंनाव सावरि जायो आरो बे सावरि जानायाव खुनु बेहाय जोंना माने रावबो मोनसा मोनसि गैयालासि नो ओंखाम बोथिसे ओमफाय न'खरा जाखिनि होयो बेजोंनो माने मोजाङै जायोमोन उम बांसिन बानलु बाथोन आरो अनला ओंख्रि बेनो जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव आरो ओ नुबोनाय बायदिबाथ' ओ गोदो थुरिनि न' ओ थुरि- थुरि ओलाबनाय अ ओमफाय थुरि गोजामफोरखौ बोखारना गारनाय। बेफोरबायदिबो माने गामियाव बेरा होनाय।
हालेवनाय,
बिदियाव-बिदियाव बिराद माने सावरिनि गेजेरजोंनो ओ माखासे खामानिखौ गोरलै गोरलैयैनो फोजोबनानै लाबोनाय। बर'फोरनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव। नुबोदों उम खोब मोजां बियो मोनसे बिदिन्थि। दानिया खमायलांबाय खमायबाय गोदोनि बायदि बांद्राय गैला ओमफ्राय दाथ' साउरि जायो। अब्लाबो दा ओ बेफोरबायदि न' लुनाय बिदियाव नुनो थांला। ओ माइ गाय जेन्नायआव उम नुनो मोनो।
ओ ओमफ्राय माने गसा-गसा-गसा लानायाव नुनो मोनो। आइजोफोरखौ आरो
जोंनि बायदि हाल जांख्रा
हाल जांख्रायाव थाबाय औ, हाल जांख्रा बिद बेनि उनाव मारा होनायाव नुनो मोनो। मारा होनायाव ओ
माइ बाननाय औ माइ बाननाय मारा होनाय औ औ।
बा होनाय ओमफ्राय लास नाराख खाथा होनो। बै ओ माइ हानाय जोबनायाव बो सावरि जानाय नुयो।
अ बेखौ गोदो थ' औगासिखौबो माबायोम जोंथिं नुनो मोनाखै आरो। मानो होनोबा दायो फरायनाय लिर लिरनायाव दावगाबाय साख्रि बाख्रि मावोसै। रां आरजिबाय बिनि बेखायनो माने गुबुना मावना होफैनो हायोबाबो आं सम होनो हानाय नङा बेनिखायनो रां होनानैनो खामब्ला हाजिरा होनानै गासै खामानिखौ बोखांनाय नुनो मोनसै आरो।
उम।
आरो बर'फ्राथ दानिया गासैहाबो पाखा न' लुयोसै बि बेयावथ' जों रावबो सावरि जानो हाया लायो बेखायनो मिस्थ्रिफोरखौ लागायना होयो आरो ना। बेखायनो मा लासै लासै लासै सावरि जानाय बर'फोरनि सावरि जानाय हुदाखौ खमायबोनाय नुदों आरो आङो। मानो होमबा साइस एन्द टेक्नलजिआबो गोबां जौगा बायनालाय बेनिखायनो दोरों खान्थिजों न लुनाय जेरै थोरि हानि न बेफोर गैला नालाय। दायो सिमेन्ट बाला लगायनाय गोखै गोखै जानाय बेफोरखौथ' जों गामिनि सादा सिदा सुबुंफ्रा हाया नालाय बेखायनो एक्सपार्ट मानसिफोरखौ हमनानै होनाय जायोसै आरो।
दा जोंनियाव सावरिनि जायगायाव ओरैबायदि मोनसे ओ बि थिङा जायगा लादों। माने फाला बा फाला ब'दल खामानि मावलायनाय
अ अ ।
बेवहाय ओ बांसिनानो माइ गायनाय बो थोराव जायो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरावथ' हा एस गोबां गुवार गुवार हाखौ हारसिं साफा सानै मानसिजों गायनो हाया बेनिखायनो आ फाला ब दल बयबो ज' ज' ओं ओंखारलायनानै दिनै बिनि न'खराव गायगोन गाबोन बै न'खरसिनाव गायगोन बेबायदिनो समखौबो राननानै लाखायो बे फाला बदलाव आरो बिदिनो दस जन फनद्रजन बिदिओंखारो आरो बे जे ग्रुप जानानै थायो बे ग्रुपनो गिदिं गिदिं गिदिं बेसनावबो बिसोरनावबो बिसोरनावबो बेबायदि थासारिया सोमजिदों आरो दा आरो बेयो मोनसे बिराद मो बिदिन्थि ओ माइ गायनायाव आंङो बिनि गेजेरजों बुहुद माने सहाय मोनबोदों दा जोंनाव जोंनि ओनसोलाव बिराद मोजां मोनसे बिदिन्थि बेयो फाला
बे फाला जानाया जोंनावबो दं मावनायालाय नोंगौ दं । माने गोरिबफोरनि थाखाय बियो हेफाजाब होयो आरो माने खामलाबो लानो हाला बेनिखायनो बियो बयनावबो खाथि हैबाय ओमफाय खाथिहैनानै गुबुनफ्राबो बिसिनाव खाथिफैफिनबाय आरोना ।
उम खाम आरो दिन नैनि दिनाव खामलानि बेसेनाबो एसेल' नंला आरो खामलाखौबो खाथि खालायाव मोननो थांला बयबो ओ लेखा फरासो रोंनाय सुबुङा बांनायनि थाखायनो माइ गायग्रा हाजो राबो मोनला बेनिखायनो फाला बदलैनो ज' ज' मावनायनि गेजेरजों रंजा खुसियैनो खामानिखौ फोजोबनानै लानायखौ नुनो मोनो। उम दा नोंसिनिथिं बेबायदि
उम
दङ दंनायालाय बेबो दङ खिन्थु जायफोरा न'खराव मालाय सोलाबा साख्रिया आवला बिसोरथ' हाला नालाय बेसोखौ खुला होनाय नुयो आरो बेनो दंनायया दङ खिन्थु एसे एनैबाबो बे जोबथाराखै आरो बेफोरो जोबनानै थांथाराखै
उम जोंनि ओनसोलाव साख्रि आवलाफ्राबो फालायाव गायफायो मानो होनबा बिसोरनोबो मानसि नांगौ जायो।
औ बुंलाय लायो जे स्कुलाव गथ'फोरखौ हरनांगोन लायनांगौ टिउसन थायो माबा थायो बेनिखायनो बायदि आरोना जौगाबाय नालाय मुगायानो बेबायदि थाखा फैसा खामायनो हाबाय अब्लाबो जों नुनो मोनो आरोना जोबलाङाखै
जोबलाङाखै उम ओ जोब नाय नङा बेफोरो जोंनि मोनसे हारिमु गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हारिमु जों
ज' ज' सावरियाव
जोंनिया बर' गामि बिदिनो जों गामि दरसेनियानो ओंखारजोबनो हाया गामि दरसे आं जायफ्रा ओंखारनो हायो बिसोरो ओंखारो आरो गोदोनि फ्रायनो सोलिबोगासिनो दं बेबायदि थासारिया दिनैसिमबो सोलिबोगासिनो नोंसोरनिथिं मा मा सोलायदों
सोलायनाया बेनोसै आं दहाय खोनथानायानो आरो दा हमथानानै लाखिनांगौवा जोंनि बिबान आरो ना बेफोरखौ
सोरावल फरायनाय बाय मोननाय बायदि थालाङा लासे जाहाथे बे जोंनि उन जोलैनि सुबुंफोरा थियो बियो। जोंनि बिबानाव थाबाय आरो।
उम।
औ
मोजां नांबाय नोंजों रायज्लायनानै। औ थेंक इउ सै।
औ गोजोन हर।
उम दे थेंक इउ।